औ नोंथां मा मावगासिनो नोंथाङा दा?
ओह खोनाद दं ओरैनो जिरनानै मा ओनो। गरम बोथोर जाय बिफां सायाव जिरायनानै थाबाय गोसोखो थाज। जों मोनमालायख' जिरनानै दं सिथारखौला सियार लानानै नोंथाङालाय बोरै दं‌।
आंबो बिफांनि सायायाव जिरायनानै दंं नोथां नोंथांजों दसे स।
औ हागोन हागोन जेबो नङा।
औ। ओ नोंथांजों आं बैसागोनि सोमोन्दै बर' हारिनि थाखाय इसे सावरायद। दिनै सानदों आं।
अ मा ओनो बे मा। मा होनो गोदो बोरै खुङोमोन माबोरै खुंलांगासिनो दं बेफोरजों सोमोनदै बुंनोस। नोंथाङालाय अ दे होमबालाय फंनैसो बुं। आंबो इसे मिथिनो लुगैगादों आरो दा इस।
ओ बैसागोआ ओम बैसागोआ जोंनि बर' हारिनि मोन। मोनसे सिनायथि मोनसे फोरबो खौ बुं। थांगौ बुंजायो आरो मानो होनोब्ला बैसागोआ जों गोदोनिफ्रायनो। फालिबोबाय थानाय मोनसे बर' हारिनि नेरसोन।
उम नोंगौ नंगौ।
दा जोंनि जोंनि समाव खाम ज'था सेफुं। बिदिनो बायदिसिना दामग्रा जानानै गोबाव मोसायोमोन। बोराय बुरै। गेदिर उन्दै गासिबो न' न' बेराय बेराय। मोसायोमोन मागियोमोन आरो बे दा समाव जों। बेफोरबायदि नुनो मोनलिया। बुहुत कमनि बेरायनाय हाबनाय सोरनावबा मागिनायब। बिदिखौ नुनो मोनला आरो ओ-रैनो दा समाव जों बैसागो फांसन नु। नुसै आरो माने फांसन माने मोसानाय बादायलायनाय। बेयाव खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायददि दामनानै मोसानाय बादायलायनाय बेखौ नुसै आरो। बेयाव रंजानाय बानाय बिदि नुसै आरो।
आरो बेहाय गोबां ओइ खोनासं नोंथां।
ओं खोनादों ना?
औ
मानो आथिखालावथ' मानो गोबां रोखोमनि सोलायबो बैसागुआ ना। बेहाय मा होनो दामजु माखासे गोबां रोखोमनि बक्स माबाफोरफोरखौ बायनो नुनो मोनो। थैयोना आथिखाल थ'।
औ नोंथां बिदि नुसै आथिखाल बि गिदिर गिदिर औ औ नुनो मोनामोन नोंदां। गोदोनि समाव खाम जथाइ सेरफुंजोंनो ओ ज' सोरगिदिं जनानै गेजेराव मो। मोसानायखौ नुनो मोनो। ओ दानि दानि दिनाव मोनसे स्टेज बानायनानै। बेयाव गिदिर गिदिर बक्स दोननानै ओ दामनानै मोसायो खाम जथाजोंबो मोसायो। अब्लाब थें मोसानायखौ जों नुनो मोन। समाव सोरगिदिं मोनसिफोर जनानै। गेजेराव दामनाय आगजु बिदि दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नि मिस समाव बेफोरबायदि मोसानायखौ जों बहुद खम नुनो मोनबाय आरो। आरो फास नोसै आरो सिकोलनि बायदि जानाय मोसानाय समाव खम जालांबाय आरो बैस दो होनोब्ला आरो गोदोनि गोबां रंजानाय फुरथि गोसोआव बिदि फैयोमोन नैबे समाव ओमफ्राय मोसानाय बिदि खम जालांबाय गोबां रोखोमनि सिगांनि समाव गे देर उन्दै गासिबो उम
हेल' नोंथां हेल' हेल'
औ मा बुंदोंमोन नोंथां औ औ खोनादों बुं
अ दे मा होनो गोदोथ' मा होनो
माखासे माने दामग्रा आगजु लानानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबाङानो सोलायबोबाय मा होनो माखासे बक्सफोरखौ लानानै मोसानाय खौ जों नुसैना नोंथां बेनि सोमोन्दै बुंदोंमोनना औ आरो बियो बुंलांनायनि गेजेराव आरो आरो माखासे थाबावो बुंबाव जायोदि मा होनो जों आरो माखासे बेफोरखौ दामग्रा आगजुफोरखौ माखासे गोबां नानै दामनो रोंलाना बेफोरखौथ' नुनो मोन्दों
मोन बे समाव नै बे बेफोरो जोंनि नि बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा बेबाद मानो होनोब्ला आजिखालाव बेफोर सोलोंनाया खमासै जोंङो टेकजों दामनायनि थाखाय बेफोर आगजुखौ बाहायनो खम जालांबाय आरो ऐ बर' हारिनि नेरसोन हिसाबै जों बयबो सोलोंना थानांगौ समनि आं जालांबाय बिनि थाखायनो बेफोर गोमालांनो हमबाय आरो आजिखाल देबो औ मोनसे बाथ्राजोंनो सोलायलांनो हमबाय आरो सिगां समाव बे दामजु दामनाया बयबो गामि थाजोबोमोन दा नैबे समाव खम जालांबाय बेफोर आगजुफ्रा जेरै खाम दानि मानसिफोरा खाम ज था सिफुं सेरजा बेफोर बुङोब्ला गरखा बुङोब्ला माखौ मा होनो सो होनना बुंगोन नाथाय गोदोनि समाव उन्दैनिफ्रायनो मिथि मोन खामा माखौ होनो सेरजाया माखौ होनो सिफुङा माखौ होनो जथाया माखौ होनो बेखौ गासिखौबो मिथिजोबोबोमोन आरो नैबे समाव सोरनावबा सोङोब्ला मिथिनाय नंला बेबायदि जाना फैबाय आरो
उम
नोंथाङा बैसागोनि सोमोन्दै माबाफोर सोंनो लुगैदोंमोन नामा
अ मा होनो बैसागोनि सिगां दि बे मोसौ थुखैयो बिखोयौ बिखौ मा होनो मोसो थुखैनायाव बाहायजानाय माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै
अ बे बैसागोनि सिगां मोसौ थुखैनाय बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोदोनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नेम बेयाव जानांगौ दिग्लिलिथि गारला बेबायदिनो लाव फान्थाव हालदै गोबां रोखोमनि बिदि बायदि बायदि आरो बेफोरखौ थुनानै खानानै लामाफ्राव आ आलायनानै दोनो आरो सोरबा बादिया मोसौनो गानहोयो मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय थाखाय दैमाफ्राव बा न'फ्रावनो थुखैयो आरो मोसौखौ होनानै लाङो लामा लामा लाव फान्थाव सारलाङो आरो बेफोर जाबाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बर'नि नेम
आतसा माने बेफोरनि अनगायैबो आरो नों
बुंबावनो हाहैगोन नामा मा होनो बैसागु बोथोर सफैबायादि मानसिफ्रा मा होनो गोखा गोखा गोखै सात तिथि जायो बेफ्राव मोन बेफ्राव मा मा मैगं बाहायो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नों
बेफोरो जाहैबाय गासिबो मैगं जाय मैगङा जाजायो बिखौ गासि कालेक्ट खालामजोबो जेरै हाग्रानि मैगं दिंखिया थाराइ लेवा खिफि बेन्दों होनो मानलाग्रा बि बायदिसिना जा मैगं मोनो बेफोरखौ सिब्रु हिलाइसि थास' आथिं थास' बेफोरबायदि बायदि बायदि मैगं बुथुमो आरो सिबुं जा मोनो गोबां मैगं मोनो बेखौ जों बुथुमो खाङो बेखौ जों सङो आरो बे बेखौनो बुङो साथिथि सातथा मैगंथ' नङा गोबां रोखोमनि मैगं
जाय स्निथानि बांसिन जानांगौ आरो ना
सिन जानांगौ बेखौ जों सानो आरो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय आबौ आबौनिफ्राय सोलिबोनाय बे मोनसे नेम आरो
जेनेबा बेफोरखौ जाबा माबाफोर जागोन नामा जेनेबा जायाबा माबाफोर जायो नामा नों साननाय बायदि
जानाया बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेम बायदि बयबो फालियो माने बेयो मोनसे नेमसो नालाय जों लाखिनांगौ जाय समाव जों मैगं थाइगंखौ मोनजाया माने नागिरनानै मोना बे समावनो बैसागो सम बुङोब्ला बे समाव माखासे दंफां बिफां लाइफांफ्रा रज'यो खिलिबोयो मोनजायै मोन मैगंफोरखौ मोनजायो आरो माने गावनि देहानि मोजांनि थाखाय जानांगौ जायो बेनि थाखाय जायो आं सानो जायाबाबो ज जेबो जाया बे हामो बिनि थाखाय बेखौ जायो आरो आं सानो बेखौ जायाबाबो जेबो जाया जाबाबो बे गावनि बेमार आजार हामनायनि थाखाय जायो बेखौ आं सानो नो
औ आस्सा मा होनो बेनि अनगायैबो जों बैसागु होनब्लाथ' बयबो रंजाखायो जाहैबाय ना
औ नोंथां
मा होनो गोबां रोखोमनि मा होनो जेनेबा न'खर न'खर थांब्ला मा होनो माइब्रा बिदै मोन लोंनायफ्राथ' बैसागु बोथोराव खमनसै ना होनो
कमनसै नोंथां जोंनि बर' बर' हारियाव बुङोब्ला बे माइब्रा बिदै बुङोब्ला बियो मोनसे नेसारेल बिदै आरो मानि जेबो लिकुइद गैया माने मेडिसिन गैया बेजों मोनसे न'आवनो बानाय जानाय माइब्रा बिदै जौ बिदै बिदि आरो बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे नेरसोन
ओम आरो मा होनो आथिखालाव बास बैसागु बोथोराथ' गोबां मानो बैसागु बोथोरखौथ' गोबां रोखोमै खुंनो मोनसै ना?
औ नोंथां गोबां रोख
मा होनो बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै खुंनानै बेहायनो सिंगारफोर एक्टर एक्ट्रेसफोर मोसाग्राफोर लेंहरनानै बेखौ फांसन खुंनानै बयखौबो रंजा होनाय नुनो मोनसै आथिखालाव ना माने बेफोरावनो गोबां रोखोमनि आर्टिस् एक्टरफोर फैनानै मोसानाय आरो गुबुनखौबो रंजानाय नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन ओरैनो गामियाव ओरैनो मोनसे फिसा मा होनो फ्रग्राम बानायनानै बेहायनो गेलेनाय खारनायफोर माहोनो गथ'फोरखौ रंजा होनाय जों लोगोसे गावबा रंजाफानो फोरखौ नायनानै बेफोरखौ खुंनाय जायोमोन ना?
औ नोंथां बिदि नुनो मोनोमोन सिगांनि समाव
बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला गोबाङानो सोलायबोदों गोदोनि खुंनायजों आरो दानि बैसागु खुंनायजों आरो गोबाङानो समनि आंखालजों बेफोरखौ मा होनो माबाला जेनबा बयहाबो गाव गावनि खामानियाव थांखियाव माबा थाखाय माबा जायो दानि जुगाथ' गोबां मानो बादायलायनायनि जुग जायो मानो मानो दसे जिरायना थाबानो गुबुङा गुबुना दावखोलांनानै थायो बेफोरखौ नायनानैनो जों बेफोर मानो गोदोनि बायदि मासजों मास मोनफा गाहाम बैसागु खुङालासिनो स्नि सान एबा ब्रै सान बा सानावनो बैसागु खुंनाय खौ फोजोबनाय नुनो मोनसैना नोंथां? ओम
ओमबा टाइमाबो जाबाय नोंथां जोंहा टपिकखौ दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों गोजोननाय थाबाय स दसे सम होनायनि थाखाय
थेंक इउ